खोनादों उम नेत नांनाय जायगायाव थादो ओंखाम जाबायबालाय
जाखांबाय
दे होमबा जोंहा दिनै जानायनि रायजलायनोसै मै ओंख्रि जानायनि
दे जागोन
जेनेबा खुमब्राजों हांसोखौ माबायदि जायो आं जानो लुगैदों नोङो संनानै खोन्थादों मबाइलावनो एसे माबादि
उम जानायाथ' जों आं जानाया ओरैहाय जायो बे आरो ना मालायफोरखौथ' मिथिथ'वा ओमफ्राय आङो न'आवबाथाय ओरैनो
नों माबायदि जायो उम
हांसोखो हांसो न'आव गैयाबाथाय जों बायनानै जाखायो नालाय लकेल फोरखोनो बेनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोबाय हांसोखो ओमफ्राय बायनानै लानानै खुमब्राफोराथ' दा न'आवनो एभेलेबेलखा नालाय आमदानि इमफ्राय इफोरखो हानानै लाखाबाय आं खुमब्राफोरखो बेमफ्राय हांसोखो एसे एवथ्रमग्रोबाय एवथ्रमनानै एसे एवफ्राम एवफ्राम खामफ्राम खामफ्राम एवबाइ इनिफ्राय इदिनो मस मस्ला मस्लि गासिखौबो देखाजोबना ला खाना दोननो दोन
नोङो मस्लाखौ मा माखौ होगोन इदिबालाय
आङो बाराद्राय मस्ला होआ माने ओमफ्राय आङो ओरैनो इसे जिरा मस्ला होयो बेनिफ्राय गरमुरिस आरो इनिफ्राय जाब ब्रां होयो खिनिखौल' ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओरैनो मोननैसो हाइजां हाइजें एसे होयो आरो बेखिनियानो एनि फ्राय इखौ देखाजोबनानै लाखायो आङो ओमफाय लेखा जुना लानानै इ हांसो एवफ्रामबाय एसे मोनहां मोनहांबाथाय हांसोखौ एवफ्रामना इयाव होना होयो आङो ओमफ्राय होनानै एफाजिनो बै खुमब्रा हाना लाखानायखौबो खुमब्राखौबो लखबना होनायसै ओमफ्राय दै ओंखार जासि दम दै रानजासेम एवबायानो थायो आङो खोबहाब खोबहाब एवबाय थानांगौ दसे दसे थानानै बायदि इनिफ्राय इदिनो गावनि दैया राननाय जाबाथाय ओरैनो हांसो बेदरथ' एसेबाबो माबा थाखायो नालाय बिनिफ्राय दै इस सि होनायसै आरो दै इसे होयो खुरैसेसो खुरैनैसो होनांबाय फाजा जानोबाथाय आर ना फाजा एवबाथाय फाजायावथ' गोथाव जाखायो नालाय खुमब्राजो हांसोजो ओमफ्राय इदिनो आलौ बांसिन आं आलौ गोरानखौसो होखायो नालाय आलौ गोरानखौ आङो खेबस'नानै होनाय जायो।
ए ए ए फानलौखौ होनबा मस मस्लायाव देनाय जाया
ओ बां माने बाराद्राय अ बाराद्राय आलौनाय जायो नालाय ओमफ्राय आङो ओइ माबाखौ खेबस'ना होयो आलौ गोरानखौ उनथारावसो उम ओमफ्राय मालाय नि जानाय'खथ मिथिया आं हारसिं बाथाय इदि जायो ओमफाय आरो आलासि नु फोर फैबाथाय आरो गावसोरनो सङो नालाय ओमफ्राय आङो न'आव इद बिदि सना जायो आरो हारसिंबाथाय
उम उम उम बेनो अ ओमफ्राय दाउ रोसि जानाय खोनासंनो नामा दायो।
दे खिन्थालाय नोंना आरो दावउरोसिखौ माबायदि जायो इखौ खोनन्थानाय दे आंबो लोमजाबा साजाबाथाय गोथाव जायो नालाय
ओं दाउ रोसिथ' जोङो जालाबाय थायो। न'आव बो जायो ओरैबायदि ओमफ्राय आलासिनावबोथ' मोनजाखायो उम।
बै दावरुस याव मा मा मैगं होफायो? खोल'
इखौल' नांगौ ए दाउ रोसिया
बा मा मा बेसाद होयो अनेकथा होयोना दा दाउ रोसियावथ' इफोरखो इफोरखौ मिथिजोबा ओं मिथिजोबा आरोना
इफोरखौ दाव रसियाव होनायखौथ' न'आवनो मोनो। जेनेबा जोंनि बारिफोरावनो‌ थायो। जेनेबा नोङो दाव रोसि संनोबा नोङो दाउजोलों दाउजोंल' नोंहा रोसि जागोन बेबो नङा दाउजों अनेकजोंबो जा जायो दाउखौ जोङो रुसि जाजायो दाउ रोसिया जों हा सिंबो ओ मेगं मैला होनानैबो जाजायो आलुजोंबो दाउ रोसि जाजायो बेबायदि ओमफ्राय जेनेबा जोङो लोमजाबा साजाबा गगा मोनसोबा दाउ रोसिखौ जानाया मोजां आरो गारा सायोब्ला गगा मोनो ब्ला
लोमजानायफोरावथ' लोमजानायफोरावथ' मोजांखा नालाय इफोरो आरो इफोरखौ मोनबाथाय एसेबाबो देहाफोरा स्रां मोनो आरो दाउ रो इदि मेगं ओम मेगंफोरखौ बुथुमना मोनोबा थाय दा जोंनाव आरो मवबा मवबा थायो मवबा मवबा थायाना थास'फोरखोनो मोननो नागिराना दाउरोसियाव होनायखो
उम थास' दाव रोसियावथ' थावस' थास' होनाय जाया बै थास' बायदिबो मोनसे जिनिस होयो आरो बेयो
जिनिस दङ मोनसे खो मोनबाथाय मोदोमो आरोना इयो ओं
ओ दाव रोसियाव जेनेबा जोङो दाउजों मेगं मैला रोसि आरोना बेबायदि जायोब्ला जोङो नोंनि बारियावनो मोनो जोग्लावरि इनिफ्राय जारि इसे होदो जोग्लावरिबो हो थाबाय नोंहा मानि मुनिखौ नोंहा न'नि बारियावनो मोनो नङाबा ओ बे दु दुब्लि बारियाव मोनबाय मानिमुनियाबो गेदेर फिसाखौ नोङो होदो ओरैनोथ' मानिमुनिया
उम अ अ गेदेर फिसा उम जाजाखायो ओरैनोबाबो
ओ एनिफ्राय बोरा उद होननाय मोनसे बिदि हाइजें बायदि थाया होनबा हाइजेंनिख्रुइ गोजौ गोजौसि इनि हायजें बायदि बेदरखौ नोङो इसे होदो ओनिफ्राय हाइजेंबो हो दो जाथि जालु दो एनिफ्राय नोङो जाब ब्रांबो लादो ओमफ्राय बै थास' बायदि मोनसे फिफां दङ आरो ना बेे मेसेन दारि होनाय ओमफ्राय बेखौबो नोङो होदो इसे माइ सुन्द्रि होदो बेबायदि आरो नों बेफोरखौ गासिबो खौबो नोंहा ओ जगार खालामना लादो नोंहाथ' दाउआ गोदाखांनानै रेडि ओमफाय गोदाखांबाय जेला ओमफफ्राय नोङो दाउखौ एवफ्रामदो बिनि उनाव नोङो एवफ्रामनानै ओ जोंङो नोङो जेनेबा बेसेबां नोंहा दै जखा हो गोन बेसेबां नोंहा ओं बेबायदि जखानि नांगौ जायो नोङो होदो दैखौ इनिफ्राय नोङो बै ओ जोगोलावरि जारि मायसुन्द्रि औ माइसुन्द्रि बो होनो हायो ओमफाय मानि मुनिफोरखौ नोंहा जगार खालामना लाखानायखौ नोङो दाना दावनि रोसि बे गारस'ना होदो ओमफ्राय होबा नोंहा मस मा
म माइंस माइसुन्द्रिखौथ' थाराफोरखौसो होयो नङा बा थाराफोखोसो होनाय मोनो अ अ देन्थाफोरफोरखो थारा बिदि देन्थाफोरखौ ओं देन्थखौ ओं दन्था देन्था देन्थाख होजोबो आरो आ‌ इदि
उम देन्थाखौ ओमफाय माइ सुन्द्रिया बिलाइसो माबाया बिलाइखौबो जायो बे
औ औ जोग्लावरिया बिलाइ औ बेखौबो आं जोग्लावरिखौ मिथि मिथियामोन आरो होयो ना मायो
ए जोग्लावरिया जोंनि थाखाय बिराद मुलिनि बेनिफ्राय बेफोरखौ नोंहा ओ लादो होदो ओनिफ्रायहाय नोंहाथ' मा बे हायजें आरो उरावद जाथि जालु जाब्रां ओफ्राय मसेन दा दारि बेफोरखौ नोङो देग्लि दो देग्लिनानै नोङो होदो आरो ना एनिफ्राय नोंहा संख्रि नांनाय बायदि नोङो होदो बेनिफ्राय नोंहा जाबाथाय गोबाव गोदौनायनि उनाव जाबाथाय नोङो आ बेखौ लोंनो हासिगोन बा जानो हासिगोन आरो ओमफ्राय बेबायदि जोङो दाउ रोसिखौ लोङोबाथाय जोंनि देहाया लोमजास्रो जाबाय थाबाथाय बेबायदिखौ जोङो लोंनांगौ जानांगौ आरो जोंनि देहायाथ' सब समाय मोजाङै थायाना जेनेबा मानसि नालाय बेथ' लोमजा जो साजास्रो बेबायदि जायो दाथ' बोथोरा सोलायनायजों बेबायदि लोमजानाय उम लोमजा होबाय थादों बयबो बो ओमफ्राय एफोरबायदियाव जोङो एबायदिखौ दावरोसिखौ जोङो लोंनो हायो आरो बेबायदि बिदि खालामनानै बेनो उम बेलेगा बेलेग आयदायै ओं बेलेगा बेलेग आयदायै सङो आं बेबायदि आयदाजों सङो आरो बेनो बांद्रायथ' गोरा नङा दाउ रोसि जा
ओरैनो फिसा देखुरफोरानो जायो नालाय दाउफोराथ' बाराद्राय अ दाउआथ' फिसा एसे बि नांगोनना ओरैनो फिसा देखुरा देरफुहांनाय बेफोरबायदि न'?
अ बे दाउला दउ गिदिर खासि बेबायदि जाजाया बे देरफुनाय दाउआसो जाजायो आरो बेबायदियाव बेबायदिनो बेनिफ्रायहायथ' आरो मा दंबावो बिनिफ्राय दाउरोसिया बेखिनियावनो जाखायो उम बेबायदि आरो जोङो मा रायलायनो आरो बिनि अनगायै जोंथ' ओ आइजो नालाय जेनेबा जों हिनजाव मानसि नालाय जोंहा संनाय खावनायाव बांसिन मुख खुब जायो नालाय नांथाबनानै थायो नालाय ओफ्राय बिनि ओंखायनो संनाय खावनायखौ बो बांसिन रोंगौ आरो जों
उम
होमबा जोङो मा रायजलायबावनो आरोबाव दे बुं नो नों मा सोंनो गोसो सोंदो।
दे दाना नोङो ओमफ्राय आङो मोनसे सोंसै अनलाजों औवा मेवाइ संनायखौ खोन्थादोलायो इसे नों मा सिस्टेमै जायो।
औवा मेवाइ औवा मेवाइखौथ' अनलाजों औवा मेवाइ औवा मेवाइखौथ' नोङो अन बाजोंबो जानो हायो। हायो ओ खाला दालिजोंबो बो जानो हायो बे आरो ओमफाय दाउजों अनलाजों ओमफाय औवा मेवाइजों जों ज' खालामनानैबो जानो हायो औवा मेवाय जानो ब्लाथायथ' नोङो औवा बुरखानि औवाखौ लाबोदो ओमफाय हादो मिजि मिजि हादो दो ओम हानानै ओमफ्राय नोंहा दाउआ एवफ्रामखानाय दङब्ला नोङो नांगौ जखानि ओ दैखौ होदो इनिफ्राय नोङो नोंनि औवा मेवाइखौ होदो बेबायदिनो दसे नोङो खारै होनानै एवफ्रामदो मोननैखौबो मिक्स खालामनानै ओमफाय नांगौ जखानि दैखौ होदो होनानैहाय नोङो गोदौ गोदो दुसे ओमफाय नोंहा देखानाय अनला गुन्दै थाखादों ना बे अनला गुन्दैखौ नोङो ओ फ्र फ्र हाय‌ नोङो सारलानानै लासै लासै एरदोब होबाय थादो एरदो होबाय थादो मन मस मस्ला मसलि होनाङा मा होदो जाब्रां गलमरिस जो ओमफ्राय फानलु थाइसे थाइनै होनो हायो बेनिफ्राय बेबायदि जि हाइजें हाइजें बिलाइखौबो नोङो होनो हायो ओरैनोथ' हाइजें बिलाइआ मस्लासोखा बिबादि होनो हायो आरो ओफ्राय नोंहा गोदौबा सं संख्रि फानलु हालदैया ज' नांबाथाय जाबाय आरो जानो हानाय बायदि बेबायदि सङो आरो आङो जानला मोनला सङो थेवबो संना जायो दे होमबा जोङो दोनथ'लायनोसै दोनथ'नोसै दाहाय रायजलायफिनगोन दे उम ओम दे